खोनादोंदे
औ औ हेलौ
अ खोनाबाय?
औ खोनादों।
दा आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय माने जोङो दिनै मोनसे दिसिप्लिननि टपिकनि सायाव जों सावरायनो होननानै सानदों आरो नोंथां?
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ दा बे बिथिङाव बे जोंनि जि थांना थानायनि माने जिउआव माने ओ मानो गोनांथि आरो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होदो एसे खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां औ
औ। नोंथाङा दिसिप्लिननि सायावनो एसे सावरायग्रोनो होदो। नोंथां
अ दिडसिप्लिन होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि जिउआव ओ जोबोद गोनांथि ओ मानोना ओ जोंनि बे बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानो थाखाय जोङो माखासे समजों खार फानो गोनां जानानै फैयो आरो बेजों लोगोसे जों माखासे स्टेन्डार्ड सिटिउसन आरो। जोंनि जिउआव डिसिप्लिन बे डिसिप्लिना ओ जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो आरो मानोना जोङो ओ बे बु बुहुमनि बिखायाव ओ जों बयबो गावखौनो साबसिननिफ्राय हामसिन बयबो ओ जाजानो लुबैयो आरो बेनिखायनो जोङो गावखौ। ओ सासे ओ गोग्गो सुबुं एबा सासे ओ मोजां ओ सुबुं खालामनो थाखाय ओ जोंनि जिउआव एबा जोंनि नखर फेमिलि गासैबो ओ डिसिप्लिन। बे डिसिप्लिना गोनांथि आरो जोङो गावबा गावनो ओ जे गासिबो बिथिङावनो जों ओ मोजाङै डसिप्लिन ओ जे भाबै खामानि जा ए माबा मोनसे हाबाफारि जा गासिबो एबा गावनि बिबतै गथ' एबा गाव ओ जेरावखि जाया गसंथाया मानो जे दिडिसिप्लिन ओ बाबै गासिबो खामानिखौ मावलाङोब्लासो जोङो मोजाङै मोजां जाफुं सारनो हायो आरो जे आङो बिदिन्थि बिदिन्थि होनो लुगैदों बे जे नोङो अबेबा मोनसे ओ जे नोङो खामानि मावो जेब्ला नोङो। बे खामानिखौ जे गोसो होआलासिनो जे आबायज्रां ओ बे बैखौ मावज्रां बैखौ मावज्रां एबा दसेनो बैयाव थांलाय दसेनो बेयाव फैलाय खालामोब्ला जे बे जाफुंसारनाय नङा आरो बे खामानिया जेब्ला नोङो जे बे खामानि खौ जे बे आंनि खामानिथार होननानै जे गावनो गाव जे दिडसिप्लिन जे स्टेेनडार्द लेभेल बाबै जे बे मोनसे खामानिखौ नों गोसो होनानै मावफुंसारो अब्ला जे बे खामानिया जाफुंसारनायनि अनगायै जा जाफुंसारै बाथ्रायानो फैया आरो जे जाफुंसारनाय बे फिथाइ खौ नों मोनखागोन खि मोनखागोन बेनिखायनो आङो सानबावो दि जे जोंनि बे थांनानै थानायाव जे डिसिप्लिन बाबै जोङो जे जोंनि बे ओ बुहुम बिखायाव जे जों डिसिप्लिनै थांनानै थायोब्ला जोङो गावनो साब सिन जायो आरो आरो जोङो गुबुनजोंबो ओ जे बुंजागोन जे ओ बिथाङा गावनो सासे ओ गावनि ओ जे जिउ खांनाय बे जिउ खांनायाव बिथाङा जा गावनि जे खामानिफोर बेफोरखौ जे जेनबा बै मावबोगासिनो बिथाङा मोजाङै मोजां समाजनि जा एबा गावनियानो जा गासिबो खामानियानो जा एबा माबा मोनसे ओ बुस्थुआनो जा जे बेयाव जोङो गासैबो डिसिप्लिन थाजोबनांगौ आरो अब्ला जोंनि थांनानै थानाय बे थांनानै थानाया साबसिननिफ्राय हामसिन जायो आरो अ बेनिखायनो आं सानो जे जोंनि जिउआव डिसिप्लिननि गोनांथिया जोबोर गोनां दा आंङो नोंथांखौबो फोरमायजाबावनो लु गैदोंदि देट जोंनि नोंथांङा बुंनाय बायदि टपिकनि सायाव जे डिसिप्लिन बे डिसिप्लिना मा आरो बेखौ जोंनि थांनानै थानायाव मानो गोनां बेखौ नोंथांङा फोरमायनानै होदो नामा
औ औ
हेलौ औ
दा आंबो जि औ जिखिनि दा आंनि साननायाव जोंनि डिसिप्लिना माने
औ
माने खि बेखौ आं फोरमायनोसै नोंथांनो
औ औ जागोन दे
साखोन सिखाया जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि बेयो जेब्ला जों माने माबायाव जेब्ला जोंङो बायदिसिना बेमार आजार जानानै माने जोंङो देहा फाहामसालियाव थाहैनो गोनां जायो अब्लासो जों मिथिनो हायो
औ औ
बिदिनो जोंहा नों गावखौ नाजाग्रोनांगोन आरो
औ औ
नोंनि गामि नोंनि ओनसोल नोंनि रायजो बा नोंनि डिस्ट्रिक्ट नोंनि रायजो जे नोंनि हादोर बिसिम थांगोन आरो
औ
बेनि उनाव माने बुहुमाव थांगोन आरो माने जों
औ
बेखौबो माने गावनिफ्रायसो जागायजेनांगौ आरो बे
औ
दा नों साखोन सिखोननि बाथ्रा नों गावनो जुदि साखोन सिखोननि जेबो माबाखौनो लायाबा स्टेब्सखौनो लायाबा नों गुबुनखौ माबायदि साखोन सिखोननि सायाव नों बाथ्रा फोरमायनो एबा नों गुबुनखौ माबारै सोलोंनाय नङा होनब्ला?
औ औ नंगौ
औ दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा गिबियावनो नों गावनो गावनि सब बिथिङावनो फरायनायनिफ्राय लानानै नोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ थांना थानायनि जि राहा बेयाव गासैयावबो माने साखोन सिखोना गोनांथि आरो जोंना फरायनायनि बेलायाव सा खोन सिखोन होननानै बुंङोब्ला जों जेब्लाबो माने फरायनाय समाव फरायखानांगोन नों
औ
नोंनि मावनांगौ खामानिखौ जे सानफ्रोमबो मावबाय थानांगोन बे अब्लासो नोंनि सोलोंथाइया माने ओ माबा साखोन सिखोन एबा डिसिप्लिनै थांनायजों लोगोसे नों गावखौ माने इयुनाव माने गावखौ ओ साब फा माने साखोन सिखोनै थाग्रा एबा डिसिप्लिननि सासे सुबुं होननानै गावखौ फोरमायथिनो हागोन आरो।
औ
दा बेफोरबायदिनो जोंहा गावल नङा जेनेबा गावनि न'खर बा नों न'खरनि सोरगिदिं थानाय बायदिसि ना दाखोर दालायानो होन बेफोरावबो माने जोङो सा साखोन सिखोना बेयावबो जोङो मोजाङै जाथारनांगोन आरो।
औ
गावनि न'खरानो मोजां नङाब्ला एबा डिसिप्लिनाव एबा साखोन सिखोनाव गैयाब्ला
औ
माने नोङो गामिखौ माबायदि ओ माने माबा होनो जेनेबा आयदा होनो बा ओ सोलोंथाइ होनो नङा होनबा साखोन सिखोन थानायनि बेलायाव दा नोङो
गाव गाव माने साखोन सिखोनै थाग्रोनांबाय बेनि उनाव गावनि न'खर बेनि उनाव गामि गामिखौ नों मोजाङै खालामग्रोनांगोन। गामिखौ मोजाङै दिडसिप्लिन एबा साखोन सिखोन खालामखांनायनि उनावसो माने नों नोंनि ओनसोलखौ नाजानांगोन आरो।
औ
नों नोंनि ओनसोलाव नुबाय थानाय माखासे दखान सोहोराव थानाय बायदिसिना दाखोर दालाखौ जेब्ला नों गिबियाव डास्टबिन बाहायनानै माने नों दाखोर दालाांखौ जेराव मेराव गारालासिनो माखासे दिसिप्लि नखौ नों जेब्ला मानिग्रोगोन अब्लासो माने नों गुबुनखौ माने बोसोन होनो हागोन आरो। बेफोरबायदिनो नोङो साखोन सिखोन खालामनानै माने नों गासै माने सुबुं माहारि बखौनो मानो जोंङो डास्टबिन दाथ डास्टबिन बाहायो नंङा होनब्ला जों जोंनि बे ओनसोलखौ मोजांङै लाखिनो दा बे बिथिंङाव माने जोंङो डास्टबिन बायदिसिनाखौ माने लाखाथारनांगौ न'खरावबो थानांगोन लोगोसे गामियाव थानांगोन लोगोसे बे ओनसोलनि बायदिसिना दखर मोनफ्रोम दखानफोरावनो माने बे डास्टबिननि राहाया थानांगोन अब्लासो माने जों जोंनि ओनसोल जायगा गामिखौ माने साखोन सिखोन लाखिनो हागोन आरो दा बे बिथिंङावनो माने साखोन सिखोननि बेलायावनो जों बुहुमखौ साखोन सिखोनै एबा मोजाङै लाखि नो बा लाखिनो थाखाय जों मा मा राहाफोरखौ लानो हायो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां नोंथांनि सों साखोन सिखोनै लाखिनायनि थाखाय बुहुमखौ साखोन सिखोनै लांनो थाखाय मा राहा लानांगौ होनोब्ला जोंङो सेथियाव जोंङो जे नोंथांङा माखासे बाथ्राखौ बुंनाय बायदि माखासे बाथ्राया सैथो नोंगौ जों गिबियाव गावनो दिसिप्लि न बाबै एबा साखोन सिखोन जाग्रोनांगोन बिनि उनाव नों गावनि न'खर गावनि न'खरखौ साखोन सिखोनै लाखिनो डिसिप्लिन लाखिनो नाजानांगोन बेनि उनावसो नों गावनि गामि बिनि उनाव जों ओनसोल ओनसोलनिफ्राय बिदिनो जिल्ला जिल्लानिफ्राय नोंङो जे नोंनि स्टेट बेनिफ्राय नोंनि हादर बेनिफ्राय बुहुमाव थांबाय आरो नोङो बुहुमखौ साखोन सिखोन खालामोब्ला नोंङो गिबियाव नों साखोन सिखोन जागोनांगोन नों साखोन सिखोन जायोब्लासो नोंङो गुबुनखौ साखोन साखोन सिखोन खालामनो हागोन गिबियावनो नोंङो जे गावनो साखोन सिखोन नंङा नोंङो गुबुनखौ माबोरै साखोन सिखोन खालाम बेनिखायनो नों गावनो साखोन सिखोन थानो। जे गासिबो खामानिखौनो साखोन सिखोन मावनो नों गासिबो रेडि जागोन नांगो आरो जागोन।
औ औ
नि उनावसो नोंङो नोंनि न'खर आरो ओनसोल आरो गामि आरो जिल्ला बेफोरखौ नोंङो लासै लासै फोसाबलांनो हागोन आरो जे नों साखोन सिखोन खोन जायो अब्ला नों गुबुनखौ थिनो जे बेफोरखौ जे माखासे जाबोर जाथोर बेफोरनि जों बेराम आजार जायो नों बेफोरखौ जानला मोनला गाननो नांङा जोंनो मोनसे डास्टबिन दंङो बेयाव मोजाङै दोननांगौ। बेफोरबायदि बुंङोब्ला नों गावनो साखोन सिखोन नङाब्ला बै माखासे मानसि फोरा नोंनि खोथाखौ मानिनाय नंङा आरो बेखायनो नोंङो गावनो साखोन सिखोन जाग्रोनांगोन अब्लासो जोंङो बुहुम बुहुम बे बुहुमखौनो जोंङो साखोन सिखोन खालामनो हागोन आरो दा गावनो साखोन सिखोन जायोब्ला नों बुहुमखौ साखोन सिखोन खालामनो हानाय खमथा एबा गोहोआ गावनो फैखागोन आरो बेनिखायनो आं सानो जे बुहुमखौ साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जों साफ्रोमबो बेक्ति एबा गावनो गिबियाव साखोन सिखोन जाग्रोनांगोन आरो अब्लासो जों बुहुमखौ साखोन सिखोन लाखिनो हागोन आरो नोंथां दा आंनि फिननाया बेनोसै आरो नोंथां
औ द समाबोथ' एसे गोबाव जाबाय माने उन नि समफ्राव जोंङो रायज्लायबावसिगोन औ औ गोजोनथों
थाबाय नोंथांनिसिम माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ ओ फोरमायनानै ओ मिथिहोनायनि थाखाय ओ
आंबो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै माने गोजोननाय मोनबाय।
औ औ औ दे।